औ औ खोनादों।
खुलुमबाय नोंथां। अ नोंथाङा दा। माबाफोर मावदों नामा?
ओ जेबोथ' मावथ'वाखै दा आं ओरैनो फ्रियैनो दंथ'यो नोंथां।
आदसा अ बिदिब्ला जों दा एसे सावरायनो हागोन ना जोंनि दोरोङारि ख्रिनि फोरनि बागै।
औ हागोन थारैनो मोनसे मोजां आयदा।
औ माने दोरोङारि ओंख्रिल' नङा जों माने इदिनो जोंनि दोरोङारि नि सोमोन्दै सावरायलांगोन आरो एसे दोरोङारिल' ओंख्रिल नङा बियो। गाननाय जोमनायनि सायावबो सावराय औ
मोजां आयदा।
जागोन ना नोंथां?
औ जागोन।
आदसा नोंथाङा बिदिब्ला फोर गिबियावनो फोरमायनो हागोन ना जोंना दोरोङारि ओंख्रि होनोब्ला जों माबोरै जायो जोंनि ओनसोलाव नोंथांमोननि ओन ओनसोलाव माबोरै माखासे हाग्रानि ओंख्रिफोर खौ बोरै नागिरनानै जायो खाथियाव बा गोजाननिफ्राय लायनानै बोरै जायो। फोरमायनो हागोन ना नोंथाङा।
औ हागोन थारैनो खोब मोजां मोनसे आयदा। ओ दोरोङारि होननानै बुङोब्ला बा दोरोङारि ओंख्रि होननानै बुङोब्लाथ' जों- ओ गोदो गोदाय निफ्रायनो जाय ओंख्रिखौ बर' माहारिफोरा बा जाय मैगंफोरखौ बर' माहारिफोरा संनानै जाबोदों बा मा होनो गोबां सुबुंफोरजों अनसायनाय मोनबोदों बैफोर ओंख्रिफोरखौनो मा होनो दोरोङारि ओं ख्रि होननानै बुङो नङा होमबा नोंथां?
औ नोंगौ नों
दा बै ख्रिफोरनि मादाव ओ जों बुंनो हायो जे अनला ओंख्रियानो गुबै एबा गाहाय जायगामोन। आवग्रिनो हादों नङा ओमबा नोंथां?
ओं नंगौ मानो होनबा माने अनला ओंख्रिया जाबाय जोंनि दोरोङारि ओंख्रि आरो जायखो जों जोंनि बर' समाजनि हाबा। खुंनायाव हाथासुनि खुरनाय हुदायाव जोङो बाहायो नङा होमबा??
औ नंगौ।
बे हाथासुनि खुरनाय हाबायाव एबा बर'नि दोरोङारि हाबा होननानै बुङोब्ला जों बे अनला ओंख्रि गैयाब्ला जे हाबाया आबुं महर मोना बियो थारैनो नंगौ नोंथां।
बेनिखायनो मानो
औ बुंनाय नोंथां।
औ बेनिखायनो मानो जोंनि दोरोङारि ओंख्रिफोरखौ बा जोंनि दोरोङारि ओं अनला ओंख्रिखौ बे हाथासुनि खुरनायाव जे हिनजाव गोदाना जे हौवानो गावनि फिसायनो एबा ओ गावनि हौवा गोदाननो संसार जानायनि गिबि ओंखाम खुरनानै होजेननायाव बे अनला ओंख्रिखौ अनला ओंख्रिजोंनो सं ओ ओंखामखौ खुरनानै होनायखौ नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां?
ओं नंगौ।
थिया गोदो गोदायनि आजै आजौमोननिफ्रायनो सोलिबोनायखौ जों नुबोदों। बेनिखायनो दोरोङारि ओंख्रिया बो बे अनला ओंख्रिया थों जोंनि बर' माहारिनि आगु एबा गोदो गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोनाय मोनसे खान्थि होननानै जों बुंनो हायो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नंगौ आदसा नोंथां बे जोंना जाय ओ हाबानि नियम खान्थियाव खुंनाय जायो संनाय जायो। नङा ओमबा बे अनला जेब्ला बै अनला ओंख्रिखौ सङो अब्ला हालदै होआ होननाय खोनादों बे
औ नंगौ थारैनो नोंगौ नोंथाङा जा सों खालामदों बियो सैथोआनो जे गोदो गोदायनिफ्रायनो बे हाथासुनि खुरनायाव अनला ओंख्रिखौ संनाय जायो बेयाव हालदै होनाय खौ जों नुनो मोनबोआ होननानै गोबां सुबुंफोरानो बुंबोदों आरो खोनाबोदों आरो मेगनजोंबो नुबोदों जे हालदैखौ
ओं हालदैखौ मानो थाखाय होआ एसे मिथिगौ नामा नोंथाङा बेफोरखौ?
ओ हालदैखो खौ मानि थाखाय होनाय जाया बेखौथ' आं एसेबां मिथिलिया मानोना एसेबां बैफोरनि बागै बा हाबा हाथासुनि खुरनायनि बागै एसेबां रोंगौथि आंनाव गैया नोंथां
औ दानि दिनाव हाथासिनि खुरनाय हाबाखौबो बारा जोंनि ओनसोलखै गोबाङानो खम जाबाय नङा होमबा?
औ थारैनो सोलायलांनायखौ नुनो मोनबाय आरो जेराव मा होनो ओ स्टेन्डार्ड एबा मा होनो दोरोङारि खाबा खान्थिखौ गारनानै माखासे जे मदार्न गोदान मुगारि मुगायारि मा होनो खान्थिजों हाबा खुंनायखौसो नुनो मोनसै नङा होमबा नोंथां?
नंगौ नंगौ नुनो मोनबोगासिनो बेबायदिनो।
ओ दोरोङारि ओंख्रि फोरनि मादाव बेल' नङा जे अनला ओंख्रिल' दोरोङारि ओंख्रि बे नङा बर'फोरनि गेजेराव गोबां माखासे दोरोङारि ओंख्रिफोर दं जेरैबादि सबाइजों साम' जों अमा आरोबाव मा होनो सबायजों दाउ बैफोर ओंख्रिफोराबो मा होनो मोनफा मोनफा बर'नि दोरोङारि
आरो बेफोरनि गेजेराव नाफाम ओंख्रियाबो नङा होमबा
औ नाफामाथ' थारै बुंनो थाङोब्ला गुबै बर'नि दोरोङारि बाथोन होननानै ज जों बुंनो हायो नङा होमबा
बाथोन
औ बाथोन एबा जाग्रा खाजा होननानै बुंनो हायो आरो
ओं ओं
आथिखालनि मुगायावथ' बे दोरोङारि माखासे ओंख्रिफोरखौबो ओ माने गोबां गिदिर गिदिर हटेल एबा माखासे रेस्टुरेन्टफोरावबो बेफोर ओंख्रिफोरखौ मोननाय जायो नङा होमबा नोंथां
नंगौ नंगौ मानो होनबा जोंनिया आं बांसिनै नुनो मोनबोदों जे जों हटेलफ्राव बांसिनै सबायजों साम' आरो बे अनलाजों दाउ लोगोसे मा बे मा होनो नारजिजों अमा बे बांसिन नागिरना जाहैनायखौ नुनो थाङो आरो आङो
औ नंगौ थारैनो जे जोंनि माखासे बे दोरोङारि ओंख्रिफोराबो जे गुबुन हारिनि सुबुंफोरनि गोसोखौ खौ बोनो हादों बियो थारैनो जोबोद बाख्नायथाव एबा गोजोनथाव नङा होमबा नोंथां जे गुबुन हारिनि सुबुंफोराबो जोंनि बर'फोरनि दोरोङारि ओंख्रिफोरखौ जानानै गोथाव मोनो आरो बै माखासे गिदिर गिदिर हटेलफोरावबो फैनानै नागिरनानै एबा बायनानै जाफैनायखौ नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां
नंगौ नंगौ बेबायदिखौ नुबोगासिनो दं जोङो
औ
दानि दिनाव गोबां हटेल बायदिसिनाफ्रावनो जोंनि बे दोरोङारि ओंख्रिफोरखौ बांसिन नागिरनाय एबा डिमान्डआव थानायखौ जों नुनो मोनदों आरो बुंनो थाङोब्ला जोंनि खाथि खाला थानाय हटेल फोरावबो बांसिनै बेखौ नुदों आरो जों
औ औ नंगौ थारैनो
ओ खोनानो मोनो जे जेराव हटेल बनद' हटेल खुलिनायनि जिनै रिंगासोबावनो नारजि ओंख्रिया जोबबाय अनलाजों दाउआ जोबबाय होननायखौ गोबां खोनानो मोनो आरो
औ औ नंगौ थारैनो
नोंथाङा बेफोरनि गेजेराव नाफाम बानायनायनि सोमोनदै एसे फोरमायनो हागोन नामा
औ हागोन जोंनि बर'फोरनि गेजेराव थ' बे नाफाम बानायनाय हुदाया गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोदों नङा होमबा
जोंनि गामि ओनसोल ओनसोलावबो बेफोरबायाददि नाफाम बानायनानै जानाय हुदाया दासिमबो नुनो मोनो जे बर' गामिफोराव बेफोर हुदाफोरखौ एसेबां गारनानै थांनाय बा बावनानै थानाय बेफोरखौ नुनो मोननाय जायाखै आरो दासिमबो सोलिबाय थायो बेे नाफामखौ बानायनो थाखाय जोंनो गिबियाव मा नांग्रगौ जायोनो नाखौ नांगारगौ जायो जेरैबायदि नाखौ जों हाथाय बाजारनिफ्राय बायनानै लाबोनायानो जा बा बहाबा बिलो दैमाफोराव गुरनानै लाबोनायानो जा बेफोरखौ जों फोराननानै मा खालामो गोरान खालामनानै लागोन जायो बेनि उनावहाय बेजों लोगोसे ना नाजों लोगोसे देफानो थाखाय गोबां गोबां जायगायाव गोबां गुबुन गुबुन बेसादफोर बाहायदेरो जानांगौ आं नाथाय नुनायाव जोंनि ओनसोलाव बांसिन थास' बिसं खौ बाहायनायखौ नुनो मोनो
आदसा नोंथां बे थास' बिसं थास' बिसङआ जायखिजाया थास''आनो जागोन ना बले गुबुन
औ जोंनि जायखिजाया थास'माने आं दासिमबो नु नुेराखै ज गुब थफोरखौ होनाय म आं नु नुनायाव जोंनि बै थास' बिसं मा होनो थास' दुदालि ना मा होन जोंनि बेबायदि बुङो आरो बे थास'खौ जे बे थास' दुदालि होननायनि बिसंखौ होनायखौ आं बांसिन नुनो मोनदों आरो बेजों लोगोसे माखसे देनानै नाफामखौ देनायखौ नुनो मोनदों नोंथांमोननि ओनसोलाव हो
मा होनदों नोंथाङां
अ नोंथांमोननि ओनसोलावबो मा गुबुन गुबुन बेसादफोरजों लोगोसे लोगोसे देयो नामा नाफामखौ
औ औ आं नुनो मोनदों जे गोदो आं जेब्ला क्लास सिक्स। स्भेन बेबायदियाव नुनो मोनदों जे जोंनि जायगायाव न बै थास' दुदालिया
औ।
थास' थास' ददलिया जेब्ला गैया। अब्ला जोङोुमब खुमब्रा बोराय
आतसा औ।
गोदोनि दिनाव जोंनि बर' गामि गामि गलियाव गलियाव खुमाव गोबां खुमब्रा थायोमोन दानि दिनाव बारा नुनो थांबांला आरो।
औ आथिखालाव गोबां खम जाबाय।
औ बै खुमब्रा बोरायनि सिथासे नाफामनि नानि साइस बेखौ नायनानै नाया जुदि खमब्ला सिथासे गाहाम होनानै बेखौ देनायखौ आं नुबोदों।
औ नंगौ।
आरो बे नाफामखौ दोननो थाखाय जों गोदोनि दिनाव गोबाङानो औवानि हासुंखौ बाहायोमोन नाथाय दानि दिनाव मा भयाम सिसानि भयामनि बयाम। औ बेबायदियाव दोननायखौ जों बांसिन नुनो मोनदों।
औ।
गोदो जेरैमोन दा सोलायबोगासिनो दं आरो गोदोनि दिनाव जोङो ना खौ बायनायखौनो गोबां खम
औ नंगौ। ओ दे होमब्ला नोंथां जोंना सावरायनाय समाबो जाबायमोन।
औ दे दे।
औ दे दोनथ' देनि होमबा।
दे बिदिब्ला।
औ।